हेल। औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
थ दिनैनि दिनै जों। ओ हारिमुनि सायाव रायलायगोन रा
औ हारिमुनि सायाव
औ
बबेनि नोङो
आं सनितपुर डिस्ट्रिक्नि
जा ओंखाम जाखांबाय
औ जाखांबाय
ए मा ओंख्रै जाखो
ओंख्रिया आलुसोमोन
आलु
औ
ए बोथोरा माबायदि नोंसोरनिखैजा
बोथोराथ दा जेरै गरम बोथोर नङा होमबा बे गरम आनोसै थ जों जागायनाया हामसिगोन नामा जागायनोसै नामा औ औव हारिमु होनब्लाथ जोंना बर'आनो फैबाय बर'नि हारिमुआनो जाबाय
औ औ
हारिमु बुंब्लाथ बरनि गाननाय जोमनायाबो हाब
गाननाय जोमनो गाननाय जोमनो उम गाननाय जोमनो
जानाय लोंनाय दानाय लुनाय फोरनि दानाय लुनायनि सायाव बुंबा दख'ना दानाय गामसा दानाय ओमफ्राय गामसा दानायाव नांनाय आगजु जेनेबा जि दानायाव नांनाय आगजुफ्रा जेनेबा ओ साल साल खुन्था नङाबाथ जाया
जाया जाया बे बे नङाबाथ' जाखानाय
ओ साल खुन्था नङाबाथ' जाखायानोसै जाया जालाय ब्रा सो जाहैबाय ओमफ्राय फा औ
ओमफ्राय बिदिनो गनसा गनसिफोर थायो औ सात साल होनानैनो
ओ बेफोरखौबो नांगौ जाहैबाय आरो बेफोरबायदिनो गोबां दङ जायखौ जोंबो बांद्राय मोनथि
औ बांद्राय मोनथिजोबा माने स-समनि फाखनाव आरो बेफोरो माने लास लासैनो खमाय खमायबोनायनि जाहोनाव माने जोंनि माने यां जेनेरेसना माने इयुन जोलैफ्रा माने बावगारलांबाय आरो खायसेया मोनथिला। गुबुन गुबुन खावसे जायगायाव थ' बेफोरबायदि दिया गोमालांजोब्बायानो जोंनि ओमफ्राय जोंनि गेजेरनिफ्राय।
औ
दा बेफोरखौ माने ओ जोंनि हारिमु हिस हिसाबै जोंनिनो गावनि आंगो हारिमु हिसाबै माने बजबनानै लानांगोन आरो फोथांनानै लाखिनाया जोंनि आखायावनो दंसै आरो जेनेबा।
औ
दा बे बिथिंखौ नायोब्ला जोंना आइजोफ्राथ' बर' बर'फ बर' आइजोफ्राथ' गाननाय जोमनायखौ जेनेबा दख'नाखौ लांफागासिनोआनोखा।
औ औ
बिदिनो सेंग्राफोरनि बेलायावथ' गामसाखौ गानदों गाननाया खिन्थु एसे खम बायदि नुनो मोनो आरोखि।
ओ आंनि नोजोरावबो जेनेबा आइजोफोराथ' दख'नाफोरखौ गानोआनो नाथाय सेंग्राफोरनि बेलायाव बा हौवाफोरनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला जोङो माबा मोनसे अकेशन माबा मोनसे फोरबो ओ जायखिजाया माबा मोनसे इदिनो गेट टुगेदार जाबासो जों माने ओ गामसाफोरखौ गाननाय बेफोरखौ नुनो मोनो। स आंनि बायदिबाबो माने बेफोरबायदिखौ मोनसे जोंनि हारिया मोनसे माबा खालामनो हायो नामा जे ओ माने गानना ओंखारनो हानाय बेफोरबायदि मोनसे इयुनालासे बे बेफोरबायदि माने ट्रेन्डखौ लाबोबा जों मोजां जागोन मोजां जागोन बेफोरबायदिया जोंनि हारिनि थाखाय थाखायनो मोजां जागोन।
उम ओ गान थारमाने गानगा फ्राबो बेबायदिनो गावसोर गोसो गुदुं जानानै गाननांगोन। जेरै जों आइजोफोरा जेनेबा सिख्ला मानसिफ्राेरै जे-जेरै दख'नाफोरखौ मोजाङै इन्ट्रेस्ट लानानै जेनेबा गानो आरोखि। बेफोरबायदि गानोब्ला साब सिन जागोन होननानै आं स
औ आंनिबाबो बेफोरबायदिया नों होननाया नोंगौ बेनो नंगौ दे जोंनिया माने गाव इन्ट्रेस् गाव माने गोसो जानानै गानबोनांगोन बेफोरो नाथाय जोंनियाव माने बेफोरबायदिखौ नायनो थांबाथाय नुनो मोनोदि ओ नोगोर खावसेयानो जोंनिया जेनेबा गोबां फेमिलिफ्रानो बिमा बिफा जब मावो दा बेफोर जब मावनायफ्राव माने माबायाव थाहैयो नोगोर नोगोरमायाव थाहैयो दा बेफोरबायदि नोगोर नोगोरमायाव थाहैनायनि जाहोनाव खावसे माने गामसाखौ गाननो रोंला जोंनिफ्राय दा बेफोरबायदियाव जोंनाव मा जायो गामसाखो गाननो बावगारबाय बेफोरबायदिनो न'खरनिफोराबो फोरोंला ओमफ्राय माबा मोनसे अकेसन जाबा माबा मोनसे बाफोरबायदिनो ओ लोगो हमलायनायनि मोनसे फोरबो जाबाथाय गुबुनफोरा गानबाबो बैफोरबाय दि नोरमा नोगोर नोगोरमायाव थाहै नाय जायफोरा गामसखौ गाननो माने सोलोङाखै बेफोरबायदिया गाननो बिराद बायो जाहैबाय आं बेफोरबायदि गोबां लोगो मोनदों दा बेफोरबायदियाव जोंनि थाखायनो प्रब्लेम सोमजिहोयो बा जोंनि थाखायनो असुबिदा बा माने जोंनि थाखायनो माने इयुन जोलैनि थाखाय गोमालांनो हनाय मोन से ने माबा मा होनो लामा होननानै बुंनांगोन बेफोरबायदिखौ दा गुबुन हारिनि गेजेराव रुजुनानै नायबा गुबुन हारिया जेरावखि थाया मानो गावनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायखौ मालाबा बावगारा आं बेखिनिखौ आं बेखिनि नुदों दा जोंनि हारियाव बेफोरबायदिखौ फ्रब्लेमखौ माने माने असुबिदाखौ मानो फेस खालामबाय दं जोंनि हारिया बेफोरबायदिखौ माने गाव गोसो जानानै जाहाथे आवगायबोयो बेखिनिखौ जों लुुगैयोना जोंनि थाखाय थाखायनो मोजां जागोन बेफोरबायदि मावोबा
औ ओ बेबायदिनो ओ सिख्लाफोरनि जेनेबा सेंग्राफोरनि बेलायावथ' बेबायदि जालायबाय प्रब्लेम आरो जोंनि ओ सिख्लाफोरनि बेलायावबो बेबायदिनो नुनो मोनो दा बांसिनानो जेनेबा उन्दै उन्दै दा ययां जेनेरेसन उम बे ओन्दै ओन्दै जा लाइमोन जाफुनाय सिख्लाफोरा जेनेबा बिनानाव मोना दख'नाखौ गाननो सोलोङा बा गान गाननाया एसे खमखौ नुयो खिन्थु एसे जे ओ बैसो जानाय एफोरबायदि जेनेबा सिख्ला आइजोफोरा एदिखौ गानो आरो इन्ट्रेस्ट लानानै थ' बेखौबो जे जेखि जेरावनो थाया माने जेरावखि थाया माने जेनेबा गोजान जायगायावनो फरायहैया मानो सोलोंथाइ लाहैया मानो जेरावखि दावबायहैया माने बे दख'ना खौ आंबो लांफा जानो लु बैयो आरोखि बे जोंनि बर' हारिमुनि बर' हारिनि द्रेस खौहाय कालसारखौहाय आंबो देखायजानो लुुबैयो आरोखि।
नों होननाया नंगौ जेनेबा बर' हारि होननानै जेनेबा अबावबा दावबायोब्ला बबावबा जेनेबा स्टाडि हायार स्टाडिनि थाखाय थाङो बा बेफोरबायदिनो गोबाङाव माने जब अफारनि थाखाय खायसेया सिफ खालामो जायगाखौ दा बेफोरबायदियाव माने जोंनि हारिया बा आं बेखौ सिख्लानि थाख ओ से आइजोफोरनि थाखायल' बा सिख्लाफोरनि थाखायल' होनाखै सेंग्राफोरनि थाखायबो होनदों। माने आं बाय बिखिनि खौ मि माबा खालामजानो लुुगैयो आरो गुबुनाव थाहैबाबो द'हाय होननाय बायदिनो गुबुनाव थाहैबाबो जोंनिया माने गावनिखौ गाव नागारनाङा जे पेरेन्टस एटलिस्ट जेनेबा जे इयां जेनेरेसना मिथिया बेखौ मिथिगौ जेन इयां जेनेरेसना बेयाव थाहैनाय म'थे बेयाव हमनो हाला खिन्थु एटलिस्ट माबाया पेरेन्टस आ हमनो हायो ना पेरेन्टसाथ' मि थियो जेनेबा गाननाय जोमनायनि बागै जानाय लोंनायनि बागै। जोंनि दिथागिरिफोरा जाहाथे इयुन जो लैनो खोनथालांबा दिथागि माबाया इयुन जोलैयाथ' बावगारनाय नङा इयुन जोलैया ना जावनायाव होनबाना गोरलै जागोन आरो बेखौ बाहायनायाव सर' जाबाय थायोबा जोंनि थाखायनो मोजां जायो। जाहाथे उनाव थांनानै इयुन जोलैया माने असुबिदाखो जाहाथे मोगा मोगि जाना ङा आरो
औ
बेखिनिखौ खालामबा जोंना मोजां जायो। दा बेफोरखिनिखौ जेनेबा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाया जेनेबा लांजोबनो हाया। गोबां समाव माने जायगा लानाय जायगा सोलायो जानाय लोंनायखौ बुजिगोन। खिन्थु गाननाय जोमनायखौ माने गाननाय जोमनायखौ माने गांस से गांनै बेखिनिखौ लांफानो हायो गुबुन जेनेबा ओ मुलुगनांनि गोहोमावनो जाथों बे ग्लबेलाइजेसननि गोहोम होननानै बुङो खिन्थु ग्लबेलाइजेसननि गोहोमबानो जे गासिबो हारिमुखौनो सोलायजोबनांगौ बेथ' नंजोबा ना।
औ बेबायदिनो रावनि बेलायावबो जोङो बुंनो हायो।
रावनि बेलायावथ' गोबां प्रब्लेम जाबोबाय जोंनियाव दासिमबोथ' माने गोबां नोगोरमा जेनेबा हमना लाबाय ओ माबायावनो मा होनो इयो जोंनि रायजोआवनो थानाय आसाम रायजोआवनो थानाय गोबां जायगायाव बर'फ्रा दासिमबो बर'
जोबोद दुखुनांथाव आरो
बेखिनिया जोबोद दुखुनांथाव। आं लोगो मोनदों बेफोरबायदि गोबां मानसि जेनेबा ओ माबाखौ नुयोबा टाइटेलखौ नुयोबा बर' बेफोरबायदिनो। ओमफ्राय नाथाय मानसिया बर' रायलायनो रोङा माबा रायलायो गुबुन राव रायलायो दा बेफोरबायदियाव जों माने दुखु मोनो। गाव नि मानसिजोंनो जों गावनि बिमा रावजों रायलायनो मोना गुबुन रावावसो रायलायनांगौ। बेफोरबायदियाव दुख खु मोनो आरो जेनेबा आंबाबो नोंबाबो गासिब बाबो दुखु मोन गोन जेनेबा।
आरो फारसेथिं हारिमु होननानै बुङोबा जों जानाय लोंनायाव फैफिनगोन। खावसे जानाय लोंनाया जोंना माने मिक्ससो जाहोबाय माने लगाय मोनदेरसो जाहैबाय। आगोलनि गोदो माने जिबायदि जायोमोन गोदो माने जिबायदि जानाय लोंनायखो बाहायोमोन बेफोरबायदिया माने लासैनो सोलायबोनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै
औ
आगोलावथ' खारदै बाहायोमोन जोंनियाव खारो खारै बाहायोमोन। मोन बबबा खारदै माबेबा जाय जायगायाव खारै होनो माबेबा जाय बे फोरबायदिखौ ओ जोंनियाव खम बिबांनि जाबोनाय नुनो मोनो बेनि सोलाय थावनि बाहायनाय रिफाइन अइल
थावनि बाहायनाय
उम गोबां
बेफोरनि थाखायबो बेफोरनि थाखायबो माखासे बेराम साफा देरनो हमबाय बे उदैनि बेमारफोर गेस्ट्रिकफोर औ बेबायदिनो जानायनि बेलायाव बुङोबा बिदिनो साम' ओंख्रै बेफोरबो जेनेबा लासै लासै एसे एसे गोमा लांनो हमनाय नुयो आरो जेनेबा अनला खारैफोरखौबो ओ खारैनि नेचारेल जेरै जेरै मिथिंगायारि जोङो मोनोना खारदै बेफोरखौबो दा सदा सदा बाहायनाय खौ नुनो मोनो जेरै ओ थालिरनि थालिर फिफांनिफ्राय जोङो खारदै बानायोमोन थाइगिरनिफ्राय जोङो खारै बानायोमोन बेफोरखौ जो ला सै लासै गोमालांनायखौ नुनो मोनो आरो
उम उम दा बै सदानि बाथ्राया फैनाय लोगो लोगोनो मोन नसे बाथ्राया फैयोदि ओ खारदैनि सोलाय बा खारैनि सोलाय जों सदाखौ बाहायो नाथाय गोदोनि माबा मा होनो इयो खारदै बाहायनायाव जिबायदि थावनाया मोनो थाव खौ मोनोन बा जिबाय बिदि माने माबाखौ ओ नेचारेल माबाखौ मोनोमोन जोङो सर्सखौ मोनोमोन देहायाव जिखिनि नांगौ प्रतिनखौ मोनोमोन दा बेफोरबायदिया जोंनियाव माने देहायाव खम जाबोदों जा बेनि थाखाय जों माने खायसे साबफादे खायसे माने गोबां बेरामानो साबफादेरो ओ जेरै हमनानै ला गेसनो जाथों ओजोंहाय आथिं आखाय सानायानो बांबोदों ओजोंहाय केन्सारानो होन माबायानो होन दा बेफोरबायदि बेरामा बे रासायनारि बु जिरादखौ जों बांद्राय बिबांनि बाहायो बेनि थाखाय जाबोदों आरो आरो फारसेथिं जों खारदै बानायनायखौ नायनो थाङोबा मानसिफोरनाव माने समा थोआ जाबोदों
समा थोआ जाबोदों ओ समनि आंखालावबो जोङो बेफोरबायदि ओ जेनेबा समनि आंखालावबो खारै जेनेबा बानायनो सोलाबैयावहाय डाइरेक्ट ओ थाबैनो मोननाय जेनेबा सम सम नाङै बेसेन जेन बे बेसेनजों जेनेबा रांजों मोननाय जेनेबा सम मोना नालाय समनि आंखाल जायो नालाय बेफोरबायदि
उम दा मा होनदों बेखौ ओ गामि ओनसोलाव थायोबा जों बनानै लानो हायो बेयाव माने बानायग्रा जिरादखौबो नेचारेल जि मिथिंगायारि जि-जि-जिराद थालिरानो होन मा जि जेनिफ्राय बानायो खायफाया बेखौ माबानिफाय बानायो मा होनो इयो ओ बेसरनि जि साबा बेनिफ्रायबो बानायनाय जायो खायसे खायसे आरो आं खोनानो मोननायाव खायसे बै नालेंखरनि बिगुरा बेनिफ्राय बानायो होननाय खोनादों आं ओ-ओमफाय दा बेफोरबायदिखौ गामि ओनसोलाव गोबां बिबांनि मोनो ना नां गौ बायदि मोनो जोङो माने लायब्लानो मोनो लायबानो मोनो खिन्थु नोगोराव थाहैबाथाय बेफोरबायदि माबाखौ ओ नांगौ जिरादखौ मोननो जिबा जोबोद गोब्राब जायो जायो दा बेफोरबाय